नोंथां
जोबनानै थांङा
औ खोनादों नोंथाङा बुंबाय था औ नोंथां खोनादों नोंथाङा बुंबाय था‌।
औ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो
औ
हेलौ
सावरायनो हागोन नोंथां औ
औ सरायजागोन ना औ बा जोंङो ओ औ खोनासं खोनासंलाय नोंथांङा
औ औ खोनादों खोनादों बुंबाय
न'खरनि सायाव एसे सावरायनो औ अब्ला जों बर'फोरनि रायजो जानायनि सायाव इसे सावरायनि नोंथांना औ बर'फोरा बाय ओ जोंखो बयबो मिथिखायो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरानै रायजो जाबोयो नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो बरफोरा बांसिन बेनिफ्राय थायो नङा होमबा आरो आबाद मावनानै जायो बर'फोरा।
औ औ
आबाद गुबैयै माइ आबादानो गाहाय नङा
औ खोनादों नोंथां नोंथांङा बुंबाय था।
औ बे बर'फोरनि नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बर'फोरनि औ नोंथांनि ओनसोलाव माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा।
औ हागोन नोंथां।
आं आङो आं जिखिनि मि थिगौ आं जिखिनि मिथिगौ बा नु दों आं नों थांनि सिगाङाव फोरमायगोन नोंथां औ जोंनि ओनसोलावहाय
औ फोरमाय
बेनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो ओ बिदिनो बिदिनो बि-बिदिनो ओ दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बिदि फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं। ओ खोनादोंना नोंथां?
अ ओ नोंथांनि खो मोजां औ खोनाबाय खोनाबाय दे बुंनायसै नोंथाङा
औ
औ
जोंनि ओनसोलावहाय गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनि बर'ओ सुबुं हारि आं बिदिनो गोदो गोदायनि फ्रायनो गोरोबलायनानै संसार जाबोगासिनो दिनैसिम आरो बिदिनो ओ दाउ, अमा, बोरमा फिसिनानै बिदिनो रायजो जाबोगासि नो आरो आरो गोदोनि आरो दानि रायजो जानाया थेवब्लाबो एसे आलादा जाबाय गोदोनिस्राय ओ गोदोयो ओम सोलोंथाइया सोलोंथाइनि खममोन औ सोलोंथाइ एबा रोंगौथि ओ बेफोरो खममोन सानखांथि बा साननो हानाय गोहोफोरा एस ए खममोन ओमफ्राय दा दा बिदिनो सोलों थाइया औ सोलोंथाइयाबो जौगाबाय बिदिनो बिदिनो औ खोनादों ना नों थां
ओरैनो बुंनो थाङोब्ला खोनादों नोंथांना नाव आं मोनसे खोथा सोंनो नोंथां ओ
औ सोंनो हागोन नोंथां।
मानसिफोरनि जिउ गुबै मा माजों मा मावनानै माने रायजो जायो एसे
औ ओ जोंनि ओनसोलाव थ' दाब बर' ओ बर' बर' सुबुंफोराथ' ओ गुबैयै नों अम बिदिनो माइ आबाद मावो मैगं थाइगं बेफोर दि आबाद मावनानै ओ जायो गोबां सुबुङानो।
औ ओ जोंनि जा नाय खाजायानो जाबाय ओ ओंखाम बा माइ आबादखौहाय जोङो मावो‌
नंगौ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माबा मोनसे माबाफोर मावो नामा नोंथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बर' रायजो राजाफोरा? जेरैहाय दानि जुगावथ' नुनो मोनो नङा होमबा गोबाङानो दानि जुगाव ओ सरखारि साख्रि मावो नङा होनबा बे बायदि दं नामा?
नंगौ नोंथां। औ दं बिदिबो दं ओ आबाद मावनानै जाग्राबो दं।
औ
खोनादोंना नोंथां
हेलौ
औ
औ
हेलौ
औ-औ खोनादों। ओ जोंनि
औ
ओनसोलाव हाय ओ बिद दिनो उम बा बि दिनो दाइनजि बा बिदि जौखोन्दोआनो आबाद मावो आरो बिनि बाखिया बिदिनो
औ
बिदिनो ओ साख्रि मावनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
होदों नङामबा नोंथां।
औ
बेनिफ्राय ओ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों बुं बाय था नोंथां।
दानि ओ देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा बिसोरो आबादनि अन गायै गुबुन खाम ओ गुबुन ओ जिउ-जिउ राहा एबा केरियाराव गोसो होनाय नुदों नामा नोंथां।
औ नुदों नोंथां ओ दानि लाइमोनफोरा ओ जे बिदि सोलों थाय बा सोलोंथाइ लानायाव बांसिन गोसो होनाय खौ ओ नुनो मोनदों आर आरो गोबां खौनो ओ बेफोरबायदि सोलोंथाइनि बागै बा साननो सान सानि बेफोरखौबो नुनो मोनदों थेवब्लाबो सोलोंथाइ लानाय खौ ओ गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ
औ औ
ओनोंथां नोंथाङाबो
औ
औ
बुंनायसाय नोंथां
नोंथाङा मा बुंनायदोंमोन नोंथाङा बुंग्रोलाय
अ माने गोदोनि समाव ओ
औ
गोदोनि समाव जोंनि दा एसेबां मोजां नङामोन ना
औ नंगौ नोंथां
थानाय जानाय गासे जेनबा गोबां फोराबो गोजोननि नङा इसेबां गोजौआव थाख नङामोन नङा होमबा गोदो औ गोदो आबाद ओ सोरबाया उनावहाय प्लास्टिकनि न'